खोनादों बाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं।
औ नोंथाङा आं मोनाबिलि समनि एसे जिरायग्लांनानै दङ' नोंथां।
औ नोंथांनियाव आङो मोननैसो सोंथिनि फिननाय लुबैदोंमोन ओ नोंथा नोंथांआ आंनो बेफोर सोंथिनि फिनायफोरखौ होनो हागोन ना?
औ थारैनो मानो हाया जानो नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां बिदिब्ला आङो सोंथिखौ सोंनोसै ओ नोंथां जोंनि ओ मिथिंगायाव जा जोंनि गाहाम मिथिंगाल नङा जोंनि ओ आबादारिफोरा गोबां ओ मावनो गोबां मुलै आरो गोबां बायदिसिना हासारनि जाहोनाव हासार होनानै जोङो उम बेफोरो फिथाइ सामथायाइ बायदिसि ना मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ फेदेरनानै फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां बेफोर फेदेरनानै फाननायनि ओ मैगंफोरखौ ओ जानाया मोजां ओ ना जोङो न'आवनो हासार गोबोर हा सार ओ जेबो मुलि बाहाया लासि नो अरगेनिक मुलि बाहायनानै ओ मैगं थाइगं जुदि जोङो बानायनानै जानाया मोजां दा बेफोर मोननै गेजेराव मा मोनसेया जानायखौ मोजां होननानै नोंथाङा सानो आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थारैनो मानो हाया जानो नोंथां
औ नोंथां
नोंथांनो फोरमायलांनोसै दा नुबोदों। दा जोंनि जोंनि गामि एबा जोंनि ओनसोलाव जों ओरैबायदि नुयो जेरावनि खि आबाद मावोब्ला जोङो मोननै रोखोमनि आब आबाद जोङो होनायखौ आबाद फोथाराव मै मैगं थाइगं गायनायाव जों मोननै रोखोमनि आबाद ओ हासार होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ
जेरैहाय जिबियारि हासार आरो रासयनिक हासार बे मोननैनि गेजेराव मोनसे नङा होनबा
औ नोंथां नंगौ।
बे मोननैनि गेजेराव नो गोबां फारागथि दङ बे फारागथिफोरा जाहै फाय जिबियारि हासार जिबियारि सो जिबियारि हास फोराव जेराव जोंनि न'आव फिसिनाय जिब जुनारफोरनि खि। जेरै मोसौनि खि बोरमानि खि। खि बायदि बायदि जिबनि। जोङो जेरै खानस बेफोरनि जा फेसेवनानै सोमजिनाय। हासार बेखौनो जोङो जिबियारि हासार होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना खोनादोंना औ औ बेनि अनगायैबो जाय रासनिक रासायनिक हासार बेखौ बुंनो थाङोब्ला जाय हासारखौन केमिकेल होनानै जाय खेमे खेला। फेमि खेल बाहायनानै जों बाहायनाय माबा दाहननाय जायो दारिमिननि फ्राय बे हासारखौनो जोङो रासयनिक हासार होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
खोथाया जाहैबाय जोंनि सावस्रि मा आ। खार जायो। अब्ला माबादि सावस्रिया जोंनियाव मोजां जागोन एब बा मा आदार जायोब्ला जोंनि सावस्रिया गाज्रि जागोन बेनि फारसे आं नोंथांनो एसे सुंद'यै फोरमायनो लानायसै। नङा होमबा नोंथां? खोनादोंनाा अ अ दा गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि आबाद फोथार जाग्रा आबाद फोथार, आबाद फोथ थाराव जोङो आबाद मावनायाव जों गोबां जोंनि ओनसो सोलाव गोबां सुबुंखौनो नुनो मोनो जेराव खायसेया जिबियारि हासार बाहायनानै आबाद मावनायखौ जों नो मोनो नङा होमबा नोंथा? थां खोनादों ना?
औ नोंथां नंगौ।
जायनि जाहोनाव हाजों जानानै बे आदारखौ जानानै जेबो जोंहा देहानि जानायखौ जों नुनो मोना नङा होमबा नोंथां खोनादोंना?
औ नंगौ नों थां नंगौ खोनादों।
औ बै जिबियारि हासार बाहायनानै जों आ आबा गं थाइगं एबा बै आबा मैगं-थाइगं फसल खौ जों जायोब्ला जोंनि देहा एबा सो सावस्रिनि जे बो खहा जाया होननानै आं सा सानो नङा होमबा नों थां खोनादोंना? खोनादों जानो हागौ नोंथाङा औ। थिग बेबाय जिबारि हासार बाहायना जों गोबां रो रोखोमनि मैगं थाइगं गायनो हायो जेरै फथल, भेन्दि, लाइ लाफा आलु, बेसर, ओ ले राबाय
औ।
रोखोमनि जों मैगं थाइगं गायनो हायो। आरो बै मैगंखौ बो जानानै जोंनि जा जिबियारि हासार बाहायनानै जों मैगं थाइगं गायो बै मैगं थाइगंखौ जानानै जोंनि देहायाव जेबो बेराम आजार जायालाबासिनो जोंनि बेरामा बांसिन गोहो बोलो सो सोमजिहोनाय जों नुनो मोनो नङा होमबा नोथां, खोनादों ना?
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ।
थिग बेबादिनो बेराफारसेथिं जोंनि ओन सोलाव जों नुनो मोनो जेराव
औ।
जों आबाद फोथाराव मावो जों रासायनिक हासार होननानै रासायना सार बाहाय नायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय इउरिया हासार ओ पटासियाम पटास हासार बेनिफ्राय हरबाय दि बायदि केमिकेल बाहायनानै ओ बाहायनानै सोमजिहोनाय हासारखौ जों होनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा आंनि खोथाखौ औ थारैनो खोनादों औ दा गुबै फाथा जाहैबाय बै आबाद फोराव जों रासायनिक हासार जेनेबा इउरिया पतासि याम बेफोर हासारखौ बाहायनानै जों जा आबाद मावनाय जायो बै आबाद मावोब्ला बै आबादनिफ्राय ओंखारनाय जा फसल जेनेबा भिन्दि, आलु थर बायदि बायदि जेरै फ्रेस बिलाहि बेफोरखौ जोङो बेफोर फसलखौ जों जायोब्ला। जोंनि देहाया। मोजां जानायनि अनगायै गाज्रि बा जेरै खिनाय हासुनाय। जेरै खानाय गुफुर जाहोनाय जेरै मेले सावनाय गोबा सावनाय गेदेर गेदेर बेराम जेरै सुगार प्रेसार बायदि बायदि हार्ट एटेक बेफोर बेरामफोरा जोंनि मोदोमाव ओ सोमजिखां होफैयो जायनि जाहोनाव जों रासायनिक हासार बाहायनानै ओ गायनाय जेरैहाय मैगं थाइगंफोरखौ जों जायो नालाय नङा होमबा नों नोंथां खोनादों ना?
नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
थाब सोमजिब गहोनो हायो जेरैहाय रासायनिक हासार बाहाय नानै गायनाय आबादनिफ्राय मोननाय फसलखौ जायोब्ला जोंहा मेगन नुयि बेमार जाबा मेगन नुयि बेमारा जोंनियाव सोमजिदो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
अ औ। थारैनो बेखिनिखौनो आं नों नोंथांनो फोरमायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथाङाबो आंनो नोंथांनि गोसोआव रासयनिक हासार आरो जिबियारि हासार बाहायनानै मैगं थाइगं गायनाय आ जोंनि सावस्रिया माबादि बेओ मा होयो बेफोर आदारखौ जानानै माबायदि जायो जों बेफ फोराखौ लानानै जोंनि सा सावस्रिया माबायदि खैफोद गोग्लैयो माबायदि हायाव थांदों खैफोद गोग्लैयोब्ला जों बबेयाव थांनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना खोनादोंना नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ हेल' हेल' खोनाना नोंथां? हेलौ औ औ फोरमायनो हागोन ना नों ओ
औ निस्सय आं फोरमायनो हागोन आङो नाजानि नोंथां ओ ओ जोंनि नोंथां होननाय बायदि। ओ रासायनिक हासार आरो सिबियारि हासार बे मोननै आरो मोननैयाबो। बेलेग बेलग ओ जिबियारि हास सा बे मिथिंगायाव खानाय जेबिस जुनार जेरै न'नि ओ दाउमा दाउसा ओ बिथिं मोसौ बोरमा बायदिफोरा खिनाय ओ जे-ज-खि आरो जों मिथिंगायाव थानाय उम बायदिसिना ओ खांसिफोरा। ओ निखिफोरखौ जोङो जेरै आबादाव होब ब्ला जोङो। बे आबादखौ जोङो दान ओ जों रासायनिक हासार होआलासिनो मोनसे जों नेसारेल हासारफोरखौ होनानै जोङो आबादखौ जोङो जोबोर मोजाङै जोङो ओ जोङो बेनि फसलफोरखौ जों मोननो हायो। लोगोसे जोंहा ओ आ हासारखौ होनायाव जेबो जोंहा खहा जाया जोंनि देहानि जेबो खहा जाया बेफोरनि फिथाइ ओ मैगं थाइगंफोरखौ जों जानायाव जेबो खहा जाया, नाथाय जों हा आ जा रासायनिक हास साल दारिमिनाव मोननाय हासार, बेफोरो ओ दारिमिनाव मोन हासार गोबां मिथिखेलदो नाय जायनि जाहोनाव जोङो बेफोरखौ आबादाव होयोब्ला आबाद। आबादाव थानाय जोंनि, जाय ओ दा जोंनि जिबि हासार बानायग्रा खानस्रि, बे सानस्रिखो जुदि बे रासायनिक हासारखौ होनाय लोगो लोगोनो खानस्रिया थैगोन बे खान थैयोब्ला जोंनिया रासाय जिबि हासारा बानायग्राया गैया जागोन आरो रासा रासायनिक हासार होनायजों लोगोसे जोङो ओ फिथाइ सामथाइफोरा खाननैयावनो गेदेर गेदेर जायो नाथाय बेफोर गेदेर गेदेर जानाय फिथाइ ओ सामथाइ, मैगं थाइगंफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि सुबुं माहारिया गोबां ओम जेब्ला गोबां गेदेर देर गेदेर बेरामाव जों गोग्लैनो गोनां जायो आरो औ खहा खहा गोलैयो जाय मेगन नुयै खिसावनाय गोबासावनाय ओ डायरिया बेरामफोर बायदि बायदि बेरामफोरा जों बेयाव जायो।
औ औ थारैनो थारैनो नोंथां निसिम मोनथिनो मोननानै आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों। आरो मैगं थाइगंखौ लानान नै आं मोनसे नोंथांनि सिम फोरमायनो सानबोदों।
औ दे नोंथां होमबालाय थाबैनो
जा जोंनि जे सावस्रि देहा एबा सावस्रि बे सावस्रिया गोग्गो एब बा मोजाङै थानो थाख खाय जोंनो भिटामिन्सनि गोनां थि जायो नङा होमबा।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
बे भिटामिन्सखौ मोननो थाख खाय जोङो बाइदि। दि बायदि रोखोमनि मोज मोजां फिथाइ सामथाइ, मैगं थाइगं जानो गोनां जायो। नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ जों खायसे प्रटिन एबा भिटामिनखौ ना बेदरनिफ्रायबो मोननाय जायो जेरै खाय गोथां मैग गं थाइगंनिफ्राय। जों मोननाय जायो भिटामिन्सफोर खौ फिथाइ सामथाइनिफाय मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां खोनादोंना? औ औ। थिग बेबादिनो जों गोथां मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ। ओ ना बेदर दाउदै आरि जामुं। फोरखौ जानानै जोङो। जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो हायो। मानोना बेव बै जामुंफोरावनो। जों नांगौ बायदि भिटामिन एबा। प्रटिनखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना आंनि बुंनायखौ औ औ थारैनो जों बेबादि जामुंफोरखौ जानानै जोङो गावनि एबा जोंनि देहा एबा सावस्रिखौ गोग्गो लाखिनो हायो। जेबो बेराम आजार जायै बाय दि जोङो जेब्लाबो लाखिनो हायो। नङा होमबा नों थां खोनादोंनाऔ औ था रैनो नोंथांजों बे खोथाफोरखौ सावरायनो मोनना एबा नोंथांनो नोंथांनि सोंनायनि फिननायफोरखौ आं होनो मोननानै गोबानानै गोबारैनो गोजोननाय मोनबाय नोंथां खोनादोंना?
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर नोंथाङा आं जा नोंथांनियाव सोंदों फिन ओम सोंथिफोरखौ नोंथाङा बेफोरनि सोंथिनि फिननायफोरखौ जोबोर मोजां
औ औ औ औ औ औ।
आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों नोंथां ओम